खोनादों नोंथाङाबो खोनादों दा?
औ नोंथां खोनागासिनो आङो।
मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां आङो दाथ' ओरैनोनो जिरायनानै दङ। आनिफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दा?
आंबो ओरैनो जिरायगासिनो दं नोंथां। नोंथाङा फुंनि जाग्रा जामु फोर जाबाय नामा?
औ जामुं होनोबाथ' आङो जामुंखौ जानाय जाथ'वाखै ओरैनो फुंनि साहा लोंखांबाय आरो नोंथाङालाय? जाबाय नामा जामुं?
आंबो जाथ'वाखै जानाया
अ
ओ नोंथांनियाव फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माने दानि जों सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायनो नामा नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ नोंथाङा बिदिनो सोलोंथाइनि बागै माबाफोर सोमोनदै मिथिगौ नामा? एसे एनै गोदोनि समाव माबादिमोन दानि जुगाव माबादि जाबोखो सोलोंथाइआ एसे फोरमायनो हागोन? हागोन नामा नोंथां?
औ माने गोदोनि जुगनि सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जोंना जोबोरैनो माने गोबाङानो सोलोंथाइखौ लानो मोनोमोन आरो गोबाङानो सोलोंथाइखौ लानो मोनामोन उम मानो होनोब्ला जोंना गोदोनि दिनाव माने एसेबां फरायसालिफोरनि बागै फरायसालिफोरनि माने एसेबां खाथिफोराव थासारिफोरबो गैयामोन माने फरायसालियाव थांनो थाखाय जों गोजान गोजानाव फरायहैनांगौ जायोमोन एबा गोजान गोजान माने गोदोथ' बिदि जोंना गारि मथर गारि मथरफोरनि एसेबां माने थासारिफोरबो बारा गैयामोन नालाय औ खाबु गैयामोन नालाय बेखायनो थाबायनानै थांनाय जायोमोन बेफोराव माने खायसेबा गोबां खस्थ' मोनोमोन आरो खायसे खस्थ'नि गेजेरजोंनो बिदि थांनाय जायोमोन आरो जोंना गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला मास्टारफोराबो माने फोरोंगिरिफोराबो हायिफोरखौ माने औ औ फोरोंगिरिफोराबो खममोन आरो माने जोबोरैनो माने जि एसे सोलोंथाइ लादों बिसोरो बेयावनो माने जोबोद रोंगौथि गोनांमोन आरो जोबोद माने बिसोरो फरायनायाव बिराद मोजां जायोमोन आरो औ गोदोनि आरो मास्टारफोर बुङो फोरोंगिरि फोर बुङोब्लाथ' माने गथ'फोरखौ माने जोबोरैनो माने बिदि बुनायफोरबो जायोमोन जाय बिसोरो न'आव हरनाय हम वर्कफोरखौ हायाबाबो बिदिफोरावबो जोबोद जायोमोन। आरो जोंना बुंनो थाङोब्ला दानि जुगनि जेनोखि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला दानि जुगाव माने सरकारि फरायसालिफोराव माने गथ'साफोरखौ जोंना बुंनो बो मोना बेफोरबायदि मोनसे आङो खोनानो मोनदों आरो औ औ।
ओ सरकारि स्कुलफोराव बारा होलिया दानि जुगनियाव प्राइभेट स्कुलावसो बांसि सरकारि नोङै स्कुलावसो बांसिन होग्रा जाबाय जोंनिया।
औ आरो दाथ' जोङा गथ'फोरखौ बुनोबो मोना नालाय ओनिफ्राय खायसे दुस्थ' गथ'फोरा बिदिनो बुनोबो मोनला बिदिनो माने बिसोरो बारायलांनो हमबाय बि सिनि दुस्थ'फोरासो बारायलांनो हमबाय औ। आरो बिदिनोसै आरो नोंथाङाबो एसे माने गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइफोरा माबायदि एबा दानि गथ'साफोरनि फरायनायफोरा माबायदि नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागौमोन नामा नोंथां?
नोंथाङा दा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो आरो ना गो माने गोदोनि समाव खस्थ' जायोमोन आरो सोलोंथाइ लानो थाखाय जों। गोजान गोजान दाउ बायनो गोनांथि जायोमोन थाबायनान नै बा दैमा दैसा बारनानै थांनो गोनांथिबो जायोमोन होननाय खोनानो मोन दों आरो गोदो गोद दायनि समाव। जों आरो फरायसालिफोरबो गैयामोन बबावबा दंफां सिंफोराव थागोमानानै फरायलाबायनायखौ खोनानो मोनदोंमोन आरो गोदोनिखौ। नाथाय दानि जुगनिया जोंनिया आरो हस्टेल थायो स्कुलावनो थानानै फरायनाय बेफोरबायदिबो थायो स्कुलनि बासफोर गारिफोर थाखायो दानियाव थांलाय फैलाय हानथिम हान्था मेलायाव स्कुला माने खस्थ' गैया जाहैयो आरो। आरो जोंनिया दा सरकारि नोङै स्कुलबो ओंखारबाय सरकारि स्कुलबो ओंखार दंखायो सरकारि स्कुलाथ' माने बां बांसिनानो आरो गावनि फिसा फिसौफोरखौ सरकारि नोङै स्कुलाव होयो आरो दानिया।
औ
गोदोनि समनियाबो गोरों रोंगौथियाबो मोजांमोन गोरोंमोन आरो दानियाबो मोजां आरो द गोदोनिस दानिया रिजाल्टफोरा बांसिन मोजां जाबोनो हमबाय आरो।
औ
नोंथांनि ओनसोलावथ' खाथि खाला स्कुल सरखारि नोङै सरखारि बिदि स्कुलफोर दंखोमा ना?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' गोबां ओ स्कुल दं जेरै सरकारि स्कुलफोराबो मानिे एल पि दं आरो ओ एम भि दङ आरो हाइई स्कुल स्कुल बेफोरबायदि दङ आरो बेफोरबायदि डिग्रि गोजौ सोलोंथाइ लानाय बेफोरबायदिबो दङ। आरो सरकारि नङि स्कुल होनब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय गोबाङैनो दङ। बेखौ आङो मिथिगौ आरो नोंथां।
दा बेफोर स्कुल फोरनि फरायसाफोर फरायसालिफोरनि रिजाल्ट बा फिथाइ एगजामनि फिथाइफोरा बा फरिखानि फिथाइफोरा गोदोनि रुजुनाय आरो दानि रुजुनायाव माबायदि फाराग ओंखारो जेनेबा मोजां जायो मोजांसिन मोनना ना दा मोजां साबसिन जायो ना गोदो साबसिनमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ माने दानि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' दानि जुगाव गोबां माने मिथियै खोथा फोरखौबो जोङो माने मिथिनो मोनो। बिगियान होननानै बुंब्लाथ' दानि जुगाव बिगियाना जोबोद जौ जौगानाय बेफोर जाहैबाय सोलोंथाइनि सायावनो जौगानाय बेफोरबायदिनो माने सोलोंथाइयाथ' दानि जुगाव जोबोरै जौगानायानो जाहैबाय। आरो जोंनि जायगानि फरायसालिफोरनि फिथाइ होनोब्लाथ' आङो माने गासैखौबो मोजां मोजाङैनो खोनायो माने बिदि गाज्रि फिथाइ होननाय आङो एसेबां बिदि खोनानोनो मोना। आरो गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला खायफाबा बुङो माने गोदोनि सोलोंथाइजों माने दानि सोलोंथाइजों हाया होननानै बुङो आरो खायसेबा आरो गोदोनि सोलोंथाइया माने जि थाखोसिम पास जानायानो माने दानि जुगनि एम ए पास जानाय बेफोरबायदिजों रुजु जायो माने बिसोरनि रोंगौथिया जोबोद बारा बेफोर बेफोरबायदि होननानै बुङो आरो गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ब्ला जि थाखो पास जानाय नैजि थाखो पास जानाय बेफोरबायदियानो माने मास्टार साख्रि माबाने फोरोंगिरि साख्रि बेफोरबायदि साख्रि साख्रिफोर मावना थानो हायोमोन। नाथाय दानि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला। दानि जुगा जोबोदैनो जौगानाय।
डिग्रि पास जाबाबो जोंनिया मोननोनो थाङा सरखारि साख्रिफोर
औ एम ए पास जाबाबो माने बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दिग्रि थानायबाबो जोंनिया दानि जुगाव माने साख्रिखौनो मोननो जोबोरै गोब्राब जायो आरो।
खस्थ' जायो आरो।
औ औ
दानि बे जोंनिया प्राइभेट सरखारि नङै स्कुलफोराव इंराजि इंराजिनिसो फोरोंनाय जायोना दा नों। नोंथाङा बे जोङो बर' रावै फरायनानै फरायनाया साबसिन ना इंराजि रावाव फरायनाया साबसिन बा नों नोंथाङा नोंथांनि जिउआव इंराजि सोलोंनायखौ नांगौ ना नाङा बेफोरबायदिखौ मा सानो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनिसम?
औ औ मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिखौ लाखिनो थाखाय खाय एबा बर' बेफोरनि थाखाय माने गावबा गावनि माने धोरोम माने गावबा गावनि रावखौ माने जौगाहोनो थाखाय जोंनो गावबा गावनि लेंगुवेज माने रावखान्थिखौ जोबोद गोनां जायो। जेरै बर'आ बर'नि राव खौ माने जोबोद गोनांथि जायो आरो आरो एसामिसफोर होननानै असमिया होननानै बुङोब्ला असमियाफोराबो माने गावसोरनि रावखौ गोनां। जायो। बेफोरबायदिनो माने जोंनि जोंनि ओनसोलावल' जोङो जोंनि बर' रावखौ रायलायनो हायो। आरो जोंनि। जेनेबा इणडिया फोराव गिदिंनो थाखाय जोंनो हिन्दी एसामिस आरो हा इंलिस बेफोरखौ नांगौ। आरो जोङो बेलेग हादरफोराव औ औ जोङो बेलेग हादरफोराव दावबायनाय हैनो थाखाय जोंनो इंराजि जि रावफोरखौ माने बिसोरनि सोदोम बिसोरनि माने सुबुंफोरजों गोरोबनो थाखाय जोंनो इंराजि रावखौबो जोबोरैनो गोनांथि जाथारो बेनिखायनो आं बुंनो थाङो माने मोननैखौबो जोंनि जिउआव माने नांगौ जायो। मानो होनोबा दाथ जोंना प्राइभेट फैसा होयि माबा फै सा होनाय स्कुलफोरावबोथ माने इंराजि नोंगौ बिजाब थायो थेवबाबो बेयावबो गांसे बा गांनै बिदि बर' बिजाबबो सोना होयो आरो। आङो बेफोरखौ माने मोजांबो सानो मानो होनोबा जों जोङो बेलेगाव बेलैग हादरफोराव बेरायनो थांनो थाखाय जोंनो जोंनि इंराजि माने बिसोरनि इंराजि रावखौ रोंनाया जोबोद गोनांथि जाथारो आरो।
औ जाथारो औ
जोङो बर' राव खौबो बावगारलांनो हाया। जोङो बेखौबो लांफानांगोन लोगोसे गोजौआव
मोननैखौबो लोगोसे लांफानांगौ जायो आरो।
औ नोंथां
औ नोंथाङा होनबा जोंनि जिउआव सोलिफुनाय जिउवाव इंराजि रावखौबो नांगौ होनना सानो आरोना होनबा?
औ औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हा गोन नामा नोंथां?
दा आं आंनि थाखायबो इंराजि रावखौ आरो बर' रावखौ मोननैखौबो नांगौ। माने इंराजि रावखौ जोंनो गुबुन हादोराव बा गुबुन जायगायाव बेरायहैनो बा दावबायहैनो बा गिदिर सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो इंराजि रावखौ नांगौ जायो आरो जोंनिया माने बर' रावाव एसेबां गिदिर राव सोलोंथाइ लाहैनो हानाय खस्थ जायो आरो माने फरायनायफोरा साबजेक्ट फोराबो जोंनियाव बर'यै थाहैया माने इंराजिनि गोनांथि जायो। गिदिर गिदिर फरायनोबा
औ
खायनो जों इंराजियाबो माने गुबै गोनांथार होनजायो आरो जोंनि जिउवाव।
औ
दा बे नोंथांमोननि खाथियाव खाथि खालायाव सरकारि स्कुल दं होननानै बुंदों बै बे स्कुलनि रिजाल्ट फोरा मा बा फिथाइ एगजामनि फिथाइफोरा माबायदि जायो गोदोनि रुजुनायाव आरो दानि रुजुनायाव?
बेथ' दानि रुजुनाय आरो गोदोनि रुजुनाय होननानै बे बुङोब्ला फारागाथ' जोबोरैनो दङ मानो होनोबा दानि फिथाइफोराबो माने मोजां जाबो जादों आरो आरो जोंनि जायगानि फराय फरायसालि होनोब्लाथ' बिनि फिथाइफोरा मोजाङैनो नोंथां बिदिब्ला नोंथांजोंना समाबो जाबाय औ नोंथांजों औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां गोजोन्थों